हेल' नो औ न था खोनादों ना आंनि माथोखो
औ आं खोनादों।
आ आं दा रायज्लायनो सानदों दावबायथिंनायनि बागै नोंथाङा नोंथाङा दावबायथिननानै माबायदि मोनो।
दावबायथिंनोथ' आं जोबोद मोजां मोनो ओनिफ्राय आरो दावबायनानै गोजोननाय मोनो आरोना दावबायोब्ला जोङो गोदान गोदान मोजां मोजां जायगा नुनो मोनो बेनिफ्राय माने बिदि गोदान गोदान जायगा नायनानै आं गोजोननाय मोनो आरोना इनिफ्राय दावबायनायनि गेजेरजों जोंफोरो जो गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि मा बुंगोन बेखौ उम एक्सपिरियेन्स मोनो आरोना बेनिफ्रायथ' आरो बावगार दावबायोबा आङो जेनेबा गासिखौबो बावगारलाङो आरो आंना बिदि जायो आं मिथिया गुबुनफोरा माबायदि नाथाय दावबायोब्ला आङो आंहा बे दावबायनायावल' थायो आ रो गोसोआ आंनि जाबो एसे एला टेनसनफोर माबा मोनसे जेंना बेफोरखौ आं गोसोआवनो फैया आरोना दावबायोब्ला बिदि जायो आरो आंहा इनिफाय आंनि मोजां मो मोननाय आरो
उम नोंथाङा नोंथाङा ट्रेभेल खालामनो ओ हारसिं मोजां मोनो ना लोगोफोरजों मोजां मोनो ना फेमिलिजों मोजां मोनो।
औ दाथ' आङो लोगोफोरजोंबो दावबाय लोगोफोरजोंबो दावबायनाय जायो इनिफ्राय न'खरनिफोरजोंबो दावबायनाय जायो एसेबां माबा नङा नाथाय लोगोफोरजों बांसिन मोजां मोनगोन आरो इनिफ्राय बुंनो थाङोबा हारसिंनि खोथा आं दिनैसिम हारसिङै बिदि दावबायफेराखै नाथाय आं सानदों आरोना हारसिङै दावबायगोनो होननानै मानो होनबा गोबां समाव बिदि जायो ओ सानो आरो बे लोगोजों लोगो खबर लाजायो आमुगाव थांनि नाथाय सोरबायााबा फैसा गैया सोरबाबा सम गैया बिदि जायो आरो जों फोरा अब्ला नों थाङा मोजां मोननाय खामानिखौ बिदि सोरखौबा नेबाय थायोब्लाथ' जानाय नङाना। ओंखायनो आङो सान्दों आरो हारसिं जैब्लाबो औ
गाव हारसिं बेरायबा माने बे नोङो गिनाय फैया आरो नों एक्सपिरियेन्स मोननानै माने गोरोंसिन जायो मानसिया दा जोंनि गामिफोरावनो जों गोबांखौनो नुनो मोनो जेनेबा नों दा सासे मान से नों दा दावबायनो सानबाय थायो। नाथाय बियो बे बे जायगायानोसै गुबुन दाबसे जायगायाव बे थांनो माने ट्रेननि टिकेटखौो दाननो रोङा अबेयाव दाननांगौ।
उम हेलौ,
हेलौ।
औ खोनाफिनबाय दे।
उम।
औ नंगौ।
ट्रेननि टिकेटखौनो दाननो रोङा।
उम मानोना जोंनियाव गिनाया मानसिनाव माने जोंनि हारिनि मानसिफोरनाव आं गोबां नुयो आरोना थारमाने। गुबुन हारिनिफोरा माने गाव हारसिं हारसिङै। आं बेरायनायखौ नुनो मोनो।
जोंहा हारसिं बेरायबा साहस आ बाङो होननानै आं सानो आरो।
अ नंगौ बे खोथायालाय।
होम नों गोजानाव दावबायाबाबो खाथि खालाफोरावनो दावबायनानै गावखौनो एसे नायनो नांगौ आं हायो ना हाया इफोरबायदि।
औ नंगौ।
नोंथांनि जेनेबा नोंथाङाथ' दावबायो नोंथाङा पाहाराव बेरायना मोजां मोनो ना दैमा?
हेलौ।
जोंनि सेहेरफोराव
औ आङोथ' बिदि लैथोनि सेराव थांफेराखै। नाथाय। आङो ओ मालाबा थांनो लुगैयो आरो बेफोरबायदि लैथोनि सेराव।
होम।
नाथाय बे जुहि बिच आव थांबायमोन आरो ना। थेवबाबो माने औ। आरो बांसिन बुङोब्ला बे फाहारखौनो मोजां मोनो आङो फाहारफोरखौनो। जेनेबा गोजौ गोजौ। पाहार आरो पाहारनि खायसे मोजां मोजां बिबारफोर थायो। ओ बेखौ पाहारफोराव। मोननाय जायो। ओ सान्थिसिन मोनो आरो आं पाहारखौ बेफोरबायदि खोथा औ। थाङालाय माबायदि जायगायाव बेरायनो मोजां मोनो?
आंना आंनाबो मोजां मोननाय बे फाहारानो आरो आं फाहार बांसिन मोजां मोनो आं दैमा दै
अ
मोनसे दैमा बोहैलांबाथाय साबसिन मोजां नुयो आरो।
अ।
पाहाराव नों जेब्ला बेरायनो थांगोन अब्ला नोंनाव जुदि मायाफोर दुखु जादोंब्ला बास नखरनि माबाफोर प्रब्लेम। बेफोरखौबो बावगोमा लाङो आरोना।
औ।
ओ नोंथाङा माबाफोर सोंथि सोंनो दं गोसो दंबा आंनाव सोंजाबावगोन।
औ ओ जों गोदान जायगायाव बेरायनो थाङो आरोना ओमफ्राय गोदान जायगायाव जोङो बेरायनो थाङोब्ला नोंथाङा माखौ बांसिन नोजोर होयो जेनेबा बेनि सोमोन्दै फोरमायजागोन।
गोदान जायगायाव बेरायनो थाङोबा आं बेनि मानसिफोरनि रायज्लायनाय आरो जायगाखौ आं नोजोर होयो।
औ। जोबोद मोजां आंबो बिदिनो गोदान जायगाफोराव थाङोब्ला ओ बिथांमोननि गाननाय जोमनाय मानसिफ्रा माबायदि आरोना बिसोरनि साननायफोरा माबायदि मार बेखौ बांसिन नोजोर होयो आरो आङो। एनिफ्राय आरो बिदि ओ जानोबो मोजां मोनो नालाय माबा मोनसे गोदान आं जाफेरि दङ नामा बेखौ नागिरखायो आरो आङो। आंना बिदि आरो बेनि ओमफ्राय आङो मोजां मोनोब्ला बेफोरबायदि माबा मोनसे थानाय मोनोब्ला बेयाव बेखौ लानाय जायो आरो आङो। खावना नायनि माबायदि होननानै बेफोरबायदि खोथा।
मालाबाफोर आसाम बाहेराव बेराय दावबायफेरबाय नामा?
औ बिदिथ‌' दावबायनाय जाबाय आसामनि बाहेरायाव आङो ओ
सुंद'यै फोरमायना होजागोन।
औ आसामनि बाहेराव बुङोब्ला खाथि खाला जेरैबायदि मेघालय बिदि अरुनाचल बेफोरावथ' थांबाय ओमफ्राय आरो बिदि ओ मुम्बाइ बिदि पान्जाब बेफोर जायगा याव गिदिंना फैबाय आरो बेनिफ्राय जोंनाथ' गोबां आलदा आलदाखा नालाय जोंनि कालसार गाननाय जोमनाय रायज्लायनायफोरा। गोबां फारागथि नुनो मोनो आरो। लोगोसेनो मानसिफोरनि साननाय हनायनि सायावबो गोबां फाराग। थि नुनो मोनो जोंफोरो। एनिफ्राय मोजां मोजां नाङो बिदिनो आलदा आलदाखौ नायनानै आलदा आलदा बेफोरबायदि ओ मानसिफोरनि नोजोर सायख जानायनानै
नोंथाङा दि बेफोर जायगायाव थांबाय नोंथाङा माबे मोनसे जायगायाव थांनानै साबसिन मोनदों?
साबसिन मोनदों होनब्लाथ' दा नै जोंनि खाथियावनो सिलं दङ आरोना बे सि शिलंआवनो माने ओ गोबां जायगा दङ औ। बारा जायगा दङ माने ओ गोबां जायगा दङ शिलंआवनो आं नायजोबाखै बावसो शिलंआव। बेनिफ्राय मोजां नाङो आरो। औ बेवहायथ' आरो गोबां मानसिफोरबो
उम वाटार फल बिदिनो हाजो गोजौ
ओ। नोंग हेल' खोनास्रायासै आं नोंथांखौ? आ
मा बुंदों नोंथां?
औ खोनास्रायाखैमोन आं माने दा खोनाबाय। ओमफ्राय नोंथाङालाय ओ मबे मबेयाव थांखो आसामनि बाहेराव बा नोंथाङा माबायदि एक्सपिरियेन्स बेनि सायाव फोरमायजागोन एसे
आसामनि बाहेरायावथ' आं मोनसेल' जायगायाव थांबाय जोंनि खाथिनिनो बे भुटानाव
औ औ भुटानाव थांबाय औ
थांनानै माने जोबोद ओरैबायदि माने फ्रेस मोनो माने बेनि मानसिफोरा जोबोद मोजां।
औ सान्थि।
औ बेयाव माने बिदि जोंनि बायदि दावराव दावसि गैया। आरो लामाफोराबो जोबोद क्लिन
ओ
नो जोबोर मोजां आरो ना। जेराव मेराव जुमुदै गारलाबाया बिसिना आरो लामा दथाफोराव ना प्लास्टिक बायेक खेक मिथाइनि पेकेट बिदि जाबोर जथर बिदि नुनो थाङा बिसोर क्लिन आरो बहुद दिसप्लेनाव सोलियो आरो।
आङो खोथा बुङोब्ला बिथांमोना बोराद माने सान्थि आरो ओमफाय बुहुमावबो मिथिजायो आरो सान्थि हाद रोननानै मालाय नोङा होमबा? सान्ति जायो। गायनाय फ्राय आरो साखोन सिखोनै लाखियो जायगाफोरखौ। एसे थान्दाबो जायो मोजां मोनो आंबो बिदि खोथा। ओ नोंथाङा मा बुंबावो? हेल'
अ' औ ओमफाय नोंथाङा मा मोनसे खोथ दा बुंबावो नामा बेनि सोमोन्दै?
आं बिसोरनि माने ट्रेडिसनेल द्रे-ड्रेसखौ जोबोद मोजां मोनो आरोना। आरो बिसोरनि मन्दिरखौ आं जोबोद मोजां मोनो। आरो न'फोरा जोबोरै नायनो समायना बिसोरनि आर्किटेक्सारा माने जों आसामनिसाय गोबां आलादा
गोबां
हेलौ बिसोरनि खालार फुननाय न'नि स्टाइल बेखौ नायबा माने नायगौ नायगौमायो आरोना नायबाय थानो गोसो जायो।
अ'
जोबोद समायना माने नों नायबाथाय नायफ्लांबाय थागोन ओरैबायदिसो
औ
दा समावबो जाबाय नोंथां जों गुबुन मोनसे आयदायाव लोगो मोनलायसिगोन नामा
औ औ दे गोजोननाय थाबाय।